हेल' नोंथां औ नोंथाङा खोनादों ना?
गाव नोंथां खोनादोंमोन औ
ओ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो?
औ नोंथां आं नै ओरैनो जिरायनानै दंबाय थायो नोंथां।
अ ओ औ आंबो ओरैनो जिरायनानै दं नोंथां।
औ
ओ आं नोंथांनो कन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो सानदों आरो शना नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ औ सावराय जागोन नोंथां।
टपिकआनो जाहैबाय दैबानानि सायाव जे दै बानाया जोंनि मा खहा खालामो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा
औ नोंथां दैबाना बुङोब्लाथ' जेनेबा जोंहा जेब्ला दैया गोबां बिबाङाव फैनानै जोंहा माथावरि साथावरि सिफायनानै बा जों उसिनानै जोंहा जेनेबा साखाथि फाखाथिनि जायगायाव खहा खालामनायखौनो बुङो नङा होमबा।
औ औ
औ नोंथाङा जोंहा दैबाना होनोब्लाथ' गोबां सानथ्रुहायै खहा दं जोंहा जोङो जेनेबा जोङो दैबाना जायोब्ला जोंहा दाथ' दैजलां बोथोर नालाय दैलाङा दैबाना दैलां बोथोरावसो जायो होननानै आं माने जायो नालाय जोंहा आरो बे दैज्लां बोथोरावनो जों आबादफोरबो मावो जेनेबा बे दैबाना जायो अब्ला जोंहा माने आबादफोरााव जोबोद खहा जायो आरो नोंथां जेनेबा नै जोंनि ओन ओनसोलावनो जोंहा माइ गायखांनायनि उनावहाय जुदि दैबानाफोर फैना होयोब्ला जोंहा माने गायखानाय माइफोरानो जोंहा माने गुनानै बा जेनेबा जाबोरदफोरा फैखानानै जोंहा माइ बारियाव थाला बिदिनो माइफोरखौ फबसिन फैलाबायो आरो नोंथां बिनि थाखाय जोंहा माने आबादथिलिया जोबोद खहा जायो आरो जों जाय आबादारि बिथाङाबो माने गोबां रांखावरियारि आरो बिथांनि समफोराबो जोबोद माने खहा जायो आरो नोंथां।
औ औ
आरो जोंहा बिदिनो जों न' न' स'फोर लोमफै- लोमफैबायोब्ला जोंहा न'आव न'नि उसुं फोरा गाज्रि जालाङो जोंहा न' सिंफोराव हाबोब्ला जोङो जोंनि न'खौ जोबोद गाज्रि गोहोम खोख्लैलाङो आरो दै बानाया जोङो आरो बिबदिनो जोंहा जायगाफोरा जोंनिया लेथ्रा जायो। गोबां माने आरो दैबानाया जुदि गिदिराव गिदिर जायोब्लाथ' जोंहा नै सुबुंनि जिउ गोमालायनाय बिदिनो दाउमा दाउसा जिब जुनारफोरनि जिउ गोमानाय बेफोरबायदिनो माने गोबां खहा जालाङो आरो नोंथांजोंहा आरो बि बिदिनो जोंहा जाबोर जाथाफोर फैला बसिगोन बिदिनो गाज्रि मुवाफोर फैला बसिगोन। बेफोरो माने जोंहा जोंनि न'नि साखाथि बाखाथि जमा जाफैनानै बेनिफ्राय जोंहा लेथ्रा मुवानिफ्राय जोंहा बिदिनो थाम्फैफोर उजिसिगोन बे थाम्फैया जोंखौ अरनानै बिदिनो देंगिफोर जाहैयो बिदिनो मेलेरियाफोर जाहोयो जोंहा गोबां माने बेरामफोर जाहैयो आरो आरो जों बे दैबाना जानायनि उनाव जोंहा माने गोबां बिदिनो दैजों सोमजिनाय बेरामफोर जोंहा जेरै थाइपडफोर जाहैबाय
औ
बिदिनो माने गोबां एम अ बि एस एसफोर जाहैबाय माने बिदिनो गोबां माने बेरामफोर जोंहा जायो आरो जोंनि देहायावहाय माने बिदिनो दैबानानिफ्राय
औ औ
औ दा नोंथाङा मा बुंनो सानदों एसे दै बानानि बागै
औ ओ दै बानायाथ' नोंथाङा जा बुंलांदों बेफोरबायदिनो गोबां खहा लाबोयो दा दैबानानि थाखायनो माने माखासे ओ जे माइ आबादफोरा जोबोरैनो खहा जायो आरो जोङो लोगोसेनो जोङो लामा सामाफोराबो लोमसावोब्ला जोङो हान्था मेलानि फारसे जोबोर ओ खस्थ' जायो थांलाय फैलाय खालामनो बिराद खस्थ' जायो आरो ओ फरायसाफोराथ' जोबोरैनो खहा जायो गावनि सोलोंथाइनि थाखाय जे जोङो लामायानो जे दैजों लोमसावजोबोब्ला जोङो फरायसालियाव थांनो बिराद ओ जेंना जाहैयो माजों थांनो बोरै थांनो बिराद खहा जायो आरोना औ ओ आरो बेजों लोगोसेनो ओम जोंनि जे गामिफोराव लोमोब्ला कारेन्ट फोरा जे कारेन्ट खुन्थाफोरा गुलांनो हमो बे कारेन्ट खुन्था गुनायनि जाहोनावनो जोंनि ओ जे कारेन्ट बेफोरो बन्द' जानो हमो कारेन्टफोरा फैनो नागिरा बिनि थाखायनो माने औ बिनि थाखायनो माने ओ जोंनि जे हरफोराव गोदोनि समावथ' बांसिन केरासिनफोरजोंनो साथि लगायनानै बिदिनो सोलिबोदोंमोन। नाथाय ओ आथिखालावथ' आथिखालावथ' ओ जे कारेन्ट सफैजोबबाय। बे कारन् कारेन्ट गैयाब्लानो माने हरनि समाव बिराद ओ खोमसि जायो गिनांगौ जायो जे बिदि दै लोमब्लाथ' जिबौ जिबार हाग्रानि जे जिबफोर बेफोरो फैफानो हमो बेफोरनि थाखाय माने जोङो ओ गोबां साबधानाव थानांगौ गोनां जायो आरोना जोङो औ कारेन्ट गैयाब्ला जोङो गिनांगौ गोनां जायो आरो माखासे जिब जुनार फिसिनायफोराबो दाउ अमा जेरै बोरमा मोसौफोर बेफोरखौ बहा दोननो जायो। ओ दा सिगां ओ नोंथाङा सिगाङाव बुंलांनाय बायदिनो जे दै बानानि थाखायनो ओ माखासे जिब जुनारफोराबो जिउ खहा खालामनांग गोनां जायो लोगोसे मानसि सुबुं माहारिफोराबो जिउ खहा जायो माखासे बेरामनि थाखाय जेरै नोंथाङा जे बुंलांदों बेफोरबायदि जे थाम्फै उजियो बेफोरनि थाखायनो माने ओ बेमार जानानै जिउ खहा खालामनांगौ गोनां जायो। आरो लोगोसेयैनो जोंनियाथ' जे हा हाजो खाथि बे हाजोआव जे अखाफ्रा बांसिन बांद्राय हानो हमोब्ला जोंनि हाजोफ्राबो मा ओ गुरै जानो हमो गुरै जानानै जोंनि हाजोआ मा गिसिखानो हमो। दा बेफोर हाजोनि हाजो खाथिनि सुबुं फोर जे न' लुनानै थानाय बेफोरबो माने बिराद साबधानाव थानांगौ गोनां जायो बिराद गिनांगौ गोनां जायो आर ना जे हाजोआ औ हाजोआ गिसि खानानै फब ओ सिनफैयो आरो गोबां जों नुबोबायबो जे हाजो खाथिफ्राव लुनानै थानाय मानसिफोरा सुबुंफोरा जे हाजो गिसिखानानै हरनि समफ्राव मिन्थिया हसिया हाजो गिसि खानानै बिदिनो जिउ खहा जानानै थायो आरो।
नंगौ नंगौ
औ ओ बेफोरबायदिनो ओ जे जोङो बिदिनो जोंनियावथ' बिदि दानि समावथ' माइ आबाद मावो आरो माइजों लोगोसे जोङो एसे बोर ओ माइजों लोगोसे जोङो एसे गोरान खेथिफोर जे ओ दैज्लाङाव मा मावो बेफोरखौ जोङो खेथिफोरखौ मावो नङा होमब्ला नोंथां?
नंगौ नंगौ
औ बेफोरखौबो माने खुलुं खोबफैयोब्ला जोंनि जे मावनाय खेथिफोरा जोबोरैनो खहा जायो आरोना गोबां खहा जायो।
नंगौ नंगौ नोंथां जोंहा माने दैबानायाफोराथ'ओ जों दासिमबो जोंनि आसामाव जोबोद मोनसे गिदिर जनानै जानानै दं नङा होनोमबा नोंथां?
औ औ
खोनादों ना नोंथां?
हो औ नोंथांनि बेखौ बारा मोजां खोनाफैयासै औ दायो खोनाबाय नोंथां।
अ जोंहा दै बानायाथ' जोंनि आसामनि मोनसे नाम्बार नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां
खोनादों औ जोंहा माने जों माने जोंनि जोंनि माखासे सुबुं खालामनाय आरो माखासे मिथिंगायारि जाथाय
औ
नोंथांङा एसे नेट गोनांङाव थालाय मोजांङै खोनाफैयासै
अ नोंथां एबार खोनादों ना खोनायाखै नोंथां
औ एबार खोनाबाय नोंथां औ औ
जोंहा जेनेबा बिथांमोना हा मानासावरिफ्राव जबा
औ औ
औ आरो टाउन सहरावहाय जेनेबा बानायनायनि उनावहाय जे मोजांङै
खोनादोंना हेलौ हेलौ' खोनादोंना नोंथां